हेलौ।
औ खोनादों ना नोंथां?
औ, नोंथांनि आवाजखौ मोजां खोनाफैयाखै आं।
खोनाबायना नोंथां?
औ- औ, खोनाबाय- खोनाबाय।
औ, जों मानि सायाव रायज्लायनो नागिरदोंमोन?
जोंहा रायलायनायनि टपिकआनो जाहैबाय, जों सुबुं माहारिया मा खालामनानै थायो जेनेबा माबायदि समफोरखौ बारग'होयो बेनि सायाव रायलायनि नोंथां।
औ -औ। जागोन दे नोंथां।
औ दा जों सुबुं माहारिया समफोरखौ बारग'होयो होननानै बुङोबा थ' गोबां रोखोमनि बारग'हैयो आरो नोंथां दा बुंनो थांबा गोरोम गोरोम बोथोरनि समावहाय सुबुंफोरा दंफांनि सायाफ्राव जिरायनानै ओ गोबां बाथ सावरायलायो लोगोफोरजों बा गामिनि सुबुंफोरजों बा सोरबा बोराय बा सोरबा बेबायदिनो सिनायनाय लोगोफोरजोंहाय माने सुबुंफोरजोंहाय समखौ बारहो हरो आरो। आरोना गोलोम बोथोराव सुबुंफोरा। लोगोसे बेनि अनगायै सोरबाबा दानि दैज्लां बोथोरनि सम नालाय खोथिया फुनानै बा सोरबा माइ गायनानै बेफोरबायदिनो समफोरखौ बारग'हो हरो आरो नोंथां। दा बेनि अनगायैबो सुबुंफोरनि सम बारग'हरनाया आलादा आलादा जायो सोरबाया दावबायनानैबो समफोरखौ बारग' होयो थां होयो नङा होमा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
ओम आरो बेनि अनगायै सोरबाबा बायदिसिना खामानिफ्राव मुखुब थानानै समफोरखौ बारग'होयो। दा नोंथाङाबो एसे बुंनानै होदो बेनि अनगायै आरो मा मा ? राहायै सुबुंफोरा समफोरखौ बारग'हो हरो माने।
खोन्थानाय द ओ जोङो सुबुंफोरा माने बांसिनानो जखााम दा ओंखाम संग्राफ्रा बिदिनो दिनखौ हगार हरो आरो जों हवाफ्रा बांसिननो माने जोङो खामायनाय फैसा थाखा खामायनायफ्राव माने बांसिन समखौ हगार हरो बिदिनो जोङो सानफा खामानि मावनानै जोङो थानो गोनां जायो नङाबा जोङो रां रु गावनि थाखाय जोङो आंखाल जागायाव गोग्लैगोन ना बिनि थाखायनो माने जोंहा खामानिफ्राव हगारहरो आरो लाइमोन सेंग्राफ्रा बांसिन मबाइलफ्राव माने बांसिन टाइमखौ हगारनायखौ नुनो मोनो मबाइलफ्राव बि बांसिन थायो बिदिनो ओ मेसेस गेलेयो सोरजोंबा बिदिनो बिदिनो बांसिन बांसिन माने सेंग्राफोरखौ माने मबाइलाव थानायखौ बांसिन नुनो मोनदो आरो आं
गामि जुगाव औ खोनागासिनो नोंथां नोंथांना होमबाबो एसे नेटवर्कनि प्रब्लेम जागासिनो आरो
औ दानि माने सेंग्राफ्रा बांसिन मबाइलाव थायो आरो
औ औ औ नंगौ।
औ औ उम बिदिनो गथ'फ्राथ' माने सानफाथोलो गेम गेलेनानै थायो बिदिनो दानि गोदोनि गोदोनि गथ'फ्रा माने बांसिन बिदिनो जोबोद माने ना बोनो मोन गोजां‌ बोथोराव जे बिदिनो थाइजौ फां
औ।
न'फोर गेलेनो थाङोमोन दानि गथ'फोरानो बांसिन ज' जानानै बि जि माने नागिर थांला आरो बिदि सान्दुं गोसाफ्रावबो ओंखारनो नागिरा दानि गथ'फ्रा बेफोर मबाइलफोर नायनानै माने ओरैनो थायो बांसिनानो माने ओ न'खरनि बिबाननिगिरिफ्रा बांसिन समखौ नस्थ' खालामो आरो बिदिनो खाम आरो बिदिनो न'खर खस्थ' खालामनायाव बांसिन सम थाङो दा ओ खायसे लेखा फरायग्रा बिदिनो स्टुडेन्टफ्रा जेनबा क्लास टेन फाइनेल बायदि होग्राफ्रा। दायो माने बिसोर फरायनायाव हगार हरो आरो समखौ। दा बिसोरो ओ फरायनाय समफ्राव माने बिदिनो फरायनाय समावनो मबाइल नायनानै बिदिनो टाइमखौ बरबाद खालामसिगोन सोरबा मोजां फराय बिदिनो मोजां समखौ बिसोर फरायनानै। हरसिगोन आरो आरो जायफोर बिदिनो फालथु बेफोरथ' ओरैनो। बेराय होनानै समखौ बिदिनो खाथायसिगोन। अबावबा थांलाय फैलाय बिदिनो बाइक ओ बाइकफोराव बेरायसिगोन बिदिनो लोंहैसिगोन जाहैसिगोन बिदिनो गोबां लोगोफोरजों बिदिनो फालथुमारिहैसिगोन आरो जाथायबो जाबोसिगोन। बिदिनो समखौ हगार हरो आरो बिसोरो फाल्थुखौनो बांसिन गोन माने समखौ बिदि ह हारबा माने गोबां खहा जायो गाव गावनि थांखियाव होनांगौ समायखौ नोंनि फरायनाय लिरनाय बायदिफ्राव समखौ बांसिन। सिन होनांगौ होमबासो जेन। नोंनि खामानियाव फैगोन दा नोंथाङा ससे बुंदोलै दे।
औ नोंथां नोंथांनि बुंनाया थारैनो नंगौ। दा सम हगार हरो हबाथ' बिदिनो गोबां जानला मोनला समफोरखौ हगारलाबायो आरो नाथाय बुंनो थाङोब्ला जों समफोरखौ जाना मोनला‌ हगारनो नांआ आरो। मानोना जों समफोरखौ जानला मोनला हगार अब्ला जोङो नांगौ समाव मोनफैनाय नङा आरो। दा नोंथाङानो बुंलांबाय फरायनायनि खोथा दा जोङो बिसोर जायफोर गथ'फोरा समफोरखौ जानला मोनला हगारनानै बा जाय समाव फरायनांगौमोन बे समाव फरायालासिनो बिसोरो थांनानै एगजाम खाथि बिवहाय फरायनो गोसो जादों बा फरायनो जुदि नाजाब्ला बैफोर ओरैनो गारबोनाय समफोरा बेफोरखौ मोनफिनाय नङा आरो नोंथां। बिदियावहाय बिसोरहा मा जागोन आनजादफोरावहाय खम नाम्बार मोननायजों लोगोसे बिसोरो मा होनदों हाहैनाय नङा आरो। आरो ना लेरनोबो थिग बेफोरबायदि जाथायफोरा जायो आरो। जेब्ला बिसोरो ओरैनो समफोरखौ दांहोयो । दा जेब्ला नोंथाङा बुंबाय उन्दै समाव गोबां गथ'फोरानो मबाइल नाय न'आव थाबनानै थ होनना बुंदों दा बिसोरो जुदि बेफोरबायदि उन्दै समावनो मबाइल नायनानै न'आव हाबनानै थाब हैैब्ला बिसोरो उन्दै समाव जा सोलोंनो नांगौ बा जा रोंनो नांगौमोन बेफोरखौ रोंनाय नङा आरो नोंथां। नंगौना थिग बेबायदिनो उंलिस समावहाय औ बिसोरो खेला गेलेनानै गावनि देहाफोरखौ मोजाङै लाखिनो नांगौ। जेरैबायदि खेलाथ' गोबां रोखोमनि दङ जेरैबायदि क्रिकेट खेला फुटबल बायदिसिना दङ बेफोरखौ गेलेनानै गावनि समखौ थांांगौ आरो बेफोरो माने ओरैनो थांनाय सम नङा बेफोर मोनसे। उन्दै समनि सावगारि आरो जाय सावगारिफोरा उनाव बिसोरनि मोनसे मोजां सावगारि महरै बेरखांहैगोन आरो। बेनिखायनो बैफोर समफोरखौ बिसोरो माने ओरैनो थांगार होनोनो नाङा आरो उन्दै समावहाय दा बेनि अनगायैबो जों सुबुंफोरा बेफोरबायदि माने जाय जाय समखौ जों बांसिन मोजां मोनो बेबायदि समाव जोङो खालि मबाइल नायनानैल' जों समखौ हगार हरो आर ना दा जोंनि सुबुं समाज नि गुबै समावगारहरनाय मोनसे राहायानो जाबाय मबाइल आरो मबाइला जोंनि लाइमोन सुबुंफोरखौ लोगोसे दानि फैबाय थानाय जेसेबां सुबुंफोरानो मबाइल नाया मानो गासैबो माने मबाइलाव गाव म खालामगासिनो दं आरो समखौ थां होगोरगासिनो आरोोना नोंथां हाबा जानायनिफ्राय लानानै उन्दै उन्दै गथ' दानि दिनावथ' उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोनोम जाजेनन्नाय न से बसोर नै बसोर उन्दे उन्दे फथ'फोरखौबो मबाइल बाहायनानै लाखिनाय नुयोसै आरोना जायनि थाखाय गोबां खहा जायोसै थिग बेबायदिनो उन्दै समाव नोंथाङा बुंनांबाय बोरसि बोननाय बा ना ना नागिरहैनाय बे बेफोरो मोनफा मोनफा जोंनि गोदोनि समनि मोनसे समथां होनाय सावगारिमोन आरो नङा होमबा मोजां सावगायोमोन आरो बेसे दा गोनोखो दे बुंलाय नोंथां
औ दारमाने समा जुगा जोबोद सोलायबोबाय बिनो गोदो जोबोद खस्थ' खालामोमोन दानि मानसिफ माने बि खस्थ' खालामनायखौ नुनोना बांसिन बिदिनो मबाइलावनो समखौ नस्थ' खालामजोबो बिसोर माने गावनि थांखिनि फारसे नाजाया बिदिनो न'खरनि फारसे बिदिनो थाललाया बिसोरो बांसिनै गावनि मबाइलफ्राव दय न न'खरनि खामानि बायदिखौ मावनांगौ जायो मावबा थारमाने गावनि देहाफोराबो फिट जानायजों लोगोसे बिदिनो जोंनि माबाफ्राबो थिग जाजोबो न'खरफ्राबो सहाय हेल्प मोनो न'खरनि न'खर गाहायब्ला जोंना आरो बांसिनानो माने खामानिफोरखौनो मावनो नागिरला दानि सेंग्रा गथ'फ्रा बांसिनानो मबाइलाव थानानै बिदिनो बबाफोर बेरायहैयो बिदिनो फाल्थु जायो बांसिन दानि गथ'फ्रा मबाइलखौ माने उन्दै समनिफ्रायनो मबाइल बाहायबाय नालाय मबाइलनिफ्रायनो एडिकटेट जायो आरोखि दानि गथ'फ्रा बांसिन समखौ बेफोराव हगार हरो बिसोर सोलोंनांगौ समाव बिसोरो मबाइलखौ नायनानै टाइम पास खालामबाय नालाय बांसिनानो खस्थ' खालामना लाजोबबाय आरो दा इयुनाव माने मा जालांगोन बेखौ बुंनो हाला जिबनाव माने जोबोद देनजार बुस्थु जाहैसिगोन
इयुनाव मा जालांगोन होननानै बुंनाय बाथ्राया बेनो आरो नोंथां जेनेबा आं मबेलफोरजों जायफोरबा सम थां होबाय थागोन मेगननि पावार बायदिसिनाफोरा गोमलांगोन नङा होमबा नोंथां लोगोसे खेला बायदिसिना गेलेयाब्ला जोंनि देहाया नोरो नोरोम नोरोम जालांगोन जेनेबा जोंनि ओ हारा फोरानो माथिग गुरै जालांगोन बेफोरबायदि आरोना जेबो खामानिखौ मावनो हाया एसे एसेयावनो आथिं सानाय बा आखाइ सानाय बेबायदि थासारिफोरा सोमजिनो हागौ आरो नोंथां जेब्ला जोंनि देहाया स्ट्रं नङा स्ट्रं अब्ला जों गोदोनि सुबुंफोरखौ नायनो थाङोब्ला गोदो सुबुंफ्रा सारिता बाजायाव सिखारोमोन मा होमबा फुंनि ब्रै बाजिआव सिखारोमोन खामानियाव थाङोमोन सोरबा हालेवहैयोमोन बेबायदिमोन आरोना बैफोर सुबुंफ्राथ' गोबां गोरा थाग्रा जायोमोन नाथाय दानि गोबां सुबुंफोरखौनो ओ सेनथाल गानाबा थाबायनो हाया सेन्देल गानाबा आरो ना नोंथां आथिंफोरा सायो। बेफोरबायदि गोबां थासारिफोरखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां नाथाय गोदोनिफोरखौ नायनो थाङोब्ला सेन्देलनि गोनांथि गैया बादि जाहायोमोन आरो ना
औ औ आरो गोदोनि ओ गोदोनि सुबुंफोरा बिराद थाब सिखारोमोन। आमफाय दानि गथ'फ्राथ' बिदिनो आदथा नयथा गाहामसिम थायो मबाइल नायनानै माने आ म सरि सिखारनाया बिसोर आदथा नयथायाव सिखारो। एकथा दुथासिम नायनानै बिसोरो माने आठथा नयथायाव सिखारो बिदिनो फुंनि बारहावाखौ मोनजाया बिसोर बुगाव गाव जालांजोबो दानि गथ'फ्रा माने भिटामिन गैयि बायदि मबाइलजोंनो जानाय जानाय जाजोबो आरो आरो बि गेमनि थाखायनो जोबोद गेम गेलेयोना दानि गथ'फ्रा बांसिन गेमावनो टाइमखौ हगार हरजो पाबजि फ्रि फायार गोबांनि मबेल लेजेन जेनो मा मा गेम खोनारायो आं बिराद गेलेयो आरो बिसोरो बिदिनो बे गेमफोरनि थाखायनो माने न'ख न'खराव गेलेहोआबाथाय बिदिनो सुइसाइद खालामलायनाय जायो आरो जों सफैयो माने बि मबाइलखौ बिदि सेख'नानै लांनानै मबाइलखौ होआबा माने गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लानाय अबस्थायाव फैयो बे देनजार जालांबाय
दा जोङो बेफोर समफोरखौ जोङो माबोरैहाय जोङो ओरैनो थांगार होआलासिनो मोनसे मोजां थासारि लानानै फैनो हागोन नोंथां एसे बुंनो हागोन नामा बेनि सायाव?
ओं बिदिनो जोङो मोजां गियान फारसे सोलोंनांगौ जोङो लेखा फरा फारसे जोङो सोलोंनायखौ नाजाथारनांगौ जोङो इयुनाव नङाबा जोङो जेबो रोंनाय नङा जोङो अकल मबाइलखौ रोंगोन जोङो फरायनाय लिरनाय खारनाय बारनाय बिदिनो एक्सारसाइस बायदि खालामनांगोन जोङो जोङो नोंनि देहाफोरखौ रा फोद खालामनांगोन जाहाथे जोङो खामानिफोर मावबा जोङो जेबो जाया सान्दुंआव ओंखारबा जोंहा जेबो जाया। जोंहा बडिया जोबोद स्ट्रं जायोब्ला जोंहा बेमार आजारनिफ्रायबो रैखा मोनो। जोङो बिदिनो स्ट्रं जानांगौ आरो बेफोरखौ टाइम पास खालामना लाब गैया जोङो नायबाबो माने बेखौबो खमायनांगौ। आधा घन्टा एक घन्टा नायदो जाबाय
गासिबो बुस्थुआनो बांद्राय मोजां नङा नालाय नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो।
उम दा होमबा नोंथां जोंना सावरायनाया जाथ'सि
औ समा जाबायब्ला दोनथ'नसै आरो नोंथां दे औ।